खोनादोंना नोंथां ओ खुलुमबाय
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि ग्रोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोननाय थाबाय
औ नोंथां
नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना नों थांङा आंनो फन हरनायनि जाहोना मा
औ नोंथां आं नोंथांजों जों जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ थारैनो
नोंथाङा जोंनि आसामनि गेजेराव थानाय मा मा जायगायाव दावबायहैखो बेफोरनि बागैसो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन
फोरमायना होनाय बिदिब्ला
औ थारैनो ओ जोंङो दावबायनाय होनना बुंङोब्ला मा बुजियोदि जोंङो दाबसे जागानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बै जागानि थासारि सुबुंफोरनि थानाय जानाय नायबिजिरनायखौनो जोंङो दावबायनाय होननानै बुजियो
औ नोंगौ
ओं ओ आसामनि माद आसामनि सिङाव थानाय मा मा जायगायाव बेरायहैखो होननानै बुंङोब्ला आं ओरैनो दावबायनो थि खालामखानानै जेरावबो बेरायनो थांनाय जायाखै
औ
आंङो फरायबाय थानाय समाव फोरोंगिरिफोरा ओ फिल फिल्ड स्टादि बा
औ
ओरैनो फरायसंनो लांनायाव ओ मोननैसो जायगायाव थांनाय जादों। जेरै जोंनि हा हारिमायारि हाग्रामा मानास हाग्रामा आरो बगामाटि
औ
बेनि उन बेनि अनगायैबो सानदुबि
औ
औ बेखिनि जायगायावनो आङो थांबाय
नोंथाङा मानास हाग्रामासो दावबायहैदों होनदोंमोन। बेनि एसे मिथिंगायारि नुथायाइफोरनि सायाव एसे गुवारै नङाब्लाबो एसेब्लाबो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ थारैनो ओ मानास हाग्रायाव थांनानै मा-मा नुनो मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो सोरगिदिं बिफां लाइफां हाग्रा गुद दु ओ बेवहायनो बेवहायनो दं गोबां रोखोमनि जिब जुनार जेरै मैदेर गान्दा
औ-औ
मोसौ हाग्रानि मोसौ ओ मैसो मेथें ओ बान्दर खेरकुथुवा बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउलाफोर जेरैहाय दाउराइ दावमास सार
औ
हांसो सिलारि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जोङो थांनायाव नुनानै फैदोंमोन। औ नोंथाङाबो नोंथाङाबो आंनो नोंथाङा मा-मा जागायाव बेरायनानै मा मा सोलोंथाइ मोननो हाखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आङो आंबो बेफोरबादिनो माने बिदिनो मोनसे थि थि माबाखा सम खालामखाना थांनाय रोखम जायाखै माने। बेफोरबायदिनो फरायस सालि बा स्कुलफोरनिफ्रायसो सारमोनजों फिल्ड सारभे बा फिल्ड स्टाडि खालामनो थांनायावसो थांनाय जादोंमोन। आं गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय सुरज' पाहार मुंनि मोनसे जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन आरोना। बेनि मिथिंगायारि नु बुंनायसै नोंथां।
ओ बे सुरजु पाहारावहाय ओ मा मा? थांनानै मा मा? नाय बिजिरना मा मा सोलोंथाइ लानो हाखो हाखो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ।
अक।
सुरज' पाहारनि जे मिथिंगायारि नुथायाइफोरा जोबोर समायना बेवहाय गोबां रोखोमनि बर' सुबुंफोरबो दं। बे बेवहाय नुनाय बायदिसिना बेवहाय गोबां रोखोमनि बायदिसिना मिउजियामफोर मन्दिरफोर आरो मोनसे जोबोद मोजां पिकनिक स्पट दं।
औ।
बि बे बिनि। बेनि मानसिफोरा ओरै ओरैबायदि मोजां मानो जायगाखौ ओरैबायाददि डिसिप्लिनाव लाखियो। आं बेवहाय थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आसा खालामो जे बे फैगौ बोसोरफोरावबो बेफोरबायदिनो गाहामै गाहाम बिसोरो बेफोरबादिनो लाखिनो हाथों। बेफोरनि अनगायैबो आं गुबुन गुबुन जायगाफोर होननानै बुङोब्ला जोंनि खाथि खाला जायगाफोरावसो थांफेरबाय आं गुबुन गोजानावथ' थांनो मोनफेराखै।
औ।
नोंथाङा जोंनि खाथि खालानि मा मा जायगायाव बेरायनो मोनखो आरो बेफोरनि मिथिंगायारि नुथायफोरा माबोरै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ ओ खाथि खाला होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बै सुकि हा जो दार खौ हाजो बेनो जाहैबाय। ओ बेयाव थांनानै बेयाव जोङो दसे समनि गेजेरजोंनो थांनानै फैनो हायो। ओ। खारब। फोरजों बा मटर साइकेल स्कुटिफोरजों जोङो दा। गरम बोथोरनि समाव दसे समनि गेजेरजों थामब्रबनानैबाबो दुगैनानै फैनो हायो। आरो। न'आव थानानै ओरैनो। बानाय मोनोब्लाबो जोङो बेफोर जायगायावहाय थांनानै।
औ नंगौ।
गुसु बाराव थांनानै गावखौनो।
औ।
गोजोन गोजोन होहैनो हायो।
औ नंगौ थारैनो।
हाजो हाजो सेर सेर दै जिरि जिरि बोहैबोनायजों।
औ।
बेयाव बे जायगायाव थांब्लाथाय फैफिन न' फारसे। फैफिननो गोसो जाया आरोना नों।
औ औ। थारैनो।
ओ नोंथाङा जे बुंदोंमोन ओ सुजुपारायावहाय गोबां गोबां बिबांनि मन्दिरफोर दङ। ओ बेनि अन। अगायैबो बेवहाय राजा राजा गोदो गोदाय राजा रानिनि एसे। नेरसोन दङ होननानै आं खोनानो मोन्दों। नोंथांमोना बे बे बेयावबो थांनानै। फैदोंमोन नामा।
बेवहाय बेवहायथ' थांनाय जायाखै ओरैनो साइडनिफ्रायसो नाहरनाय जादों। आरो आं बे जायगानि। गुबै जारिमिन जाथाय बे जे गोदोनि राजा महाराजाफोर थाबोनाय बेफोर जाथायफोरनि बागै आं मिथिया। मानोना आङो बै जायगायाव। खनसेल'सो थांफेरदों नालाय ओंखायनो। बारा मिथियो। नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायनानै होनजागोन।
सिरियाव सिरिजों गाखोलांबाय थाबा सिबलिं गोबां बिबांनि। सिबलिंफोर मोननाय जायो आरो। बिजौ खर'आ लागै गाखोलां मोनसे ओ राजा रानिफोरननि नेरसोन। दङ' होननानै जोंनो फोरमायनानै होदों। ओ जे राजा रानिया बे दुगै राजा रानि दुगैग्रा मोनसे फिसा जायगा दं होननानै फोरमायना होनाय जादों।
औ औ
ओ
नोंथाङा बैफोर जायगानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोर दावबायनो हैनो मोनदोंमोन मोनदोंना मोनाखै?
ओ आसामनि जोंनि बे आसामनि बाहेरावथ' थांनाय जायाखै। ओ बिदिनो जोंनि बे बाक्सा ड्रिस्टिक्टनिनो फिसा फिला बे फोरबायदिनो सुकि हाजो दारागाव हाजो बेफोरबादि जागायावल' थांनाय जादों। इनो दा फरायबाय थानाय समाव
औ
फरायलांबाय थानाय समाव फोरोंगिरिफोरा जा जागायाव ओ
औ
फिल सिथाडि खालामनो लाङो बा फरायसंनो लाङो बेफोरबादि ओ बेफोरबादि जागाफोरावल' थांनाय जादों।
औ औ
औ
नों थाङा जोंनि जे दानि जे रायखांदोंमोन। सुकि हाजो बेनि मिथिंगायारि नुथायफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ ओ मिथिंगायारि नुथाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओरैनो हाजो सेर सेर दै दैमाया बोहैलांनाय बेखौनो बुजियो।
औ
औ दे जोङो न'आव ओरैनो ओरैनो खामानि दामानि गैयालासेनो थाबाय थायोब्ला बेफोर बे जोंनि बे सु खि हाजोफोराव थांनानै ओ लो गोफोरजों दसेब्लाबो थांनानै रंजाहैनो हा यो। बेफोरबायदिनो गोसोखौ बानाय मोननायनिफ्राय जोङो खुसि लोगोफोरजों दसे थांनानै रंजाहैज्लायनानै गोसोफोरखौ गोजोन होनो हायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बिदि दावबायनाय होननानै बुंङोब्ला जोंनि बिसे जों थानाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय
औ
मावनाय दांनाय ओ गावसोरनि ओनसोलखौहाय माबोरै फोसाबनानै लाखिनाय बेफोरखौ फरायसंहैनाय फरायसंहैनाय फरायसंहैनाय जायो ओ जे बिसोरो माबायदि मा जाग्रा जायो मा जाग्राया बेसेनदों जोंहानि माजा मा गाननाया बिसोरनि हारियारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो जोङो फैनाय जायो
नोंथां
औ
जोंना समाबो जाबायमोन बिदिबा दोनथनोसै नामा
औ थारैनो ओ नोंथांजों ओ नोंथांजों दावबायनाय दावबायनायनि सुंद' सावरायनायाव ओ नोंथाङा आं मोनथियै गोबां बाथ्राखौनो बुंलांदों ओ
ओ बेखौ नोंथांनिफ्राय खोनोनानानै आंङो औै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ थारैनो